औ खोनादों
अ अ दिनै होनबा जोङो मोनसे आयदा खौ सावरायनोसै
औ औ जायो
हौवा मानसि आरो हिन्जाव मानसिफोरा थांना थानायाव माबायदि खामानि मावनो गोनां जायो
औ औ
नोङो हिनजाव मानसिफोरा जि जोंनि बुहुमाव दिनै थांनानै दङ गोदो गोदायनि फ्रायनो उन्दै समनिफ्रायनो माबायदि खामानि मावनानै जेनेबा थांनानै दोङो बेखौ एसे गुसुङै फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ। ओ जोंनि बर' जेनेबा जोंनि आइजो माहारिफोरा समाजाव गोदोनि गोदोनिफ्रायनो माने सुबुं माहारिया जोनोम जाब्रोदों अब्ला उन्दनिफ्रायनो माने बिफाव लाबोदों। ओ जोंनि आइजोफोरानो गाहायै जोंनि न'खनि न'खर सामलायनाय नाव माबायदि न'खर माबादि दिन्थियो मिथिनानै लानांगौ। माबायदि ओ फोरोंनांगौ। बेफोरखौ माने गोबां दांनाय गासैयावबो माने बिसोरो जायगा लाबोदों आरो। माननो संनाय खावनाय जानाय लोंनाय ओ फारसेथिं हौवाफोरखौ मोजाङै फुजिनाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावनायखौ जोङो आइजोफोरखौ नुनो मोनो।
औ औ।
बिदिनो जोंनि हौवा माहारिफोराबो बे न'खरफोरखौ सामलायनो गोनां जायो। ओ न'खर न'खर खौ ओ फोथांना लाखिनो थाखाय गासै सैबो मोनसे न'खरखौनो गासैखौबो नायनो गोनां जायो जानाय, लोंनाय, थानाय गासैनिबो न'खरनिनो दुखु दुखु दाहाफोरखौ ओ मोजाङै सामलायनो गोनां जायो। फारसेथिंहाय जोंहा ओ गांनाय उखैनाय थायो आरो देहानि थाखाय गाननाय जोमनाय
औ।
बेफोरबायदिनो गोबां बेफोरखौ ओ हौवा मानसिया मोनसे न'खराव माने गाव हारसिंनो नाजानानै बेफोरखौ ओ जगायना होनो गोनां जायो। माब्लाबा समाव सि दानाय लोंनायफोरानो न'खराव थाया जायो अब्ला हौवा मानसिफ्रा ओ ओरैबायदि ओ माथा गरम जायो आरो बे फोरबायदिनो खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो नायगिरनानै बेफोरखौ बुथुमना होनो गोनां जायो। अब्लासो मोनसे न'खरा ओ थांना थाना हायो आरो ना। हो
मोनसे न'खराव जोङो गोजोनै लाखिनांगौबा बेवहाय ओ हौवा आरो हिनजाव गासैबो जोङो माने मोजाङै गोरोबलायनानैसो मोनसे न'खरखौ दानांगौ नालाय औ बिनिफ्रायसो जोंनि न'खरा गोजोन फैयो। मोजाङै दावगालांनो हानायखौ जों नु नुनो मोनो। आरो। माने गोरोबलायाबाथाय एना एनि खोथा मानिलायाबाथाय माने जोंनि न'खरा ओ बायनानैबो थाङो आरो खायसे खायसेया।
औ।
एवहाय जाहा ओ बेबायदिनो बयबो गोरोबलायनानै खौसेयै थान थानो थाखाय जोङो माने मोजाङै न'खरखौ सामलायनांगौ होननानै आं सा सानो आरो।
औ औ औ बेफोरबायदिनो हौवाफोराबो ओ गोबां खस्थ' खामानि मावनो गोनां जायो आरो आइजो माहारिफोराबो बेफोरबायदिनो माब्लाब हाजिरा मावनो गोनां जायो खामला मावनो गोनां जा जायो नायनो थाङोबा जोङो ओ आइजो माहारिफोराबो गोबां खस्थ' खालामनाय नुनो मोनो जोङो ओ माइ जावनायफोरखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो माइ गायनाय फोथाराव माइ गायनाय समाव औ बेनिफ्राय खो समाव खोथिया फुयो फुयो बेसर बेसर फोनाय समाव बेसर फु नाय बेफोरखौ खौ लानानै गोबां खामानि मावनाय नुनो मोनो बेजों लोगोसे जोङो हौवा माहारिफोरखौबो नुयो बेफोरबायदिनो हौवा मानसिफोरा बेफोरबायदिनो गोरा गोरा खामानिफोरखौ बांसिन रुजुनो हायो जेरै औवा दान्नाय बन फिन्नाय मालाबा दान्नाय आरो गोबां हारि आवथ नायफोरखौ जों नुनो मोनो
औ
हौवा आरो हिन्जावा माहारिफोरा खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
ओ उम जोंथ' दायोथ' हौवा हिन्जाव जोंनि सुबुं समाजाव माबायदि बिफाव लायो बेखौ सुंद'यै मिथिना मोनबाय ओ बेनि गेजेराव आथिखालाव आइजोफोरा माबायदि जौगानो हादों बे थ' ओ नोंथाङा सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ ओ आइजो माहारिफोराथ' ओ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो ओ न'आव थानानैनो न'नि खामानि दामानिफोरखौ मावनानैनो गावनि जिउखौ दैदेनलाङोमोन बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदाय समाव ओ। आइजो माहारिफोरा न'निफ्राय बायजोआव बांद्राय ओंखारलांनायखौ नुनो मोनामोन मोनसे ओ न'नि सिङाव थानानैनो ओ मोनसे गावसोरनि न'खराव थानानैनो न'खरखौ सामलायनाय नखरनि खामानि दाम मावनानैनो ओ गावनि जिउखौ दैदेनलांनो गोनां जायोमोन लोगोसे जोंहा ओ बिथिङानो जा गेलेनाय बिथिङानो जा माबा जे रंजानाय बिथिङानो जा ओ दावबायनाय बिथिङानो जा बेफोराव ओ आइजो माहारिया ओरैनो समाव बांद्राय बाहागो लानो हानायखौ जों नुनो मोनाखैमोन। नाथाय आथिखालाव दिनै सोलोंथाइफोरा जौगानायजों लोगोसे ओ दिनै गारि मथर जायखिजाया दिनै जोंनि समाजानो जौगानायजों लोगोसे दिनै आइजो माहारिया ओ सोलोंथाइखौबो मोजाङैनो ओ लानो हादों। फिथाइनि खाबुखौबो लानो हागोन ओ जायनि गेजेरजों दिनै ओ बुहुमाव आइजो माहारियाबो ओ हौवा माहारि फोरजों समानै दावगाफानो हादों होननानै सानो औ औ।
बेबायदिनो जोङो आइजोफोराबो जोंनि समाजाव थानानै दिनै गोबां जौगाबाय। लोगोसे जोंनि आइजोफोरा जों नुनो मोनबाय ओ हौवा फोरजों समानै हाद्रायाखैब्लाबो एसेबाबो ओ जोङो दावगानायखौ नुबाय ओ बेबायदिनो जोंनि आरो माखासे आइजोफोरा ओ जोंनि बर' जायखिजाया जोंनि दोरोंखौ माखासे हमथानानै लाखिगासिनो। जेरैबायदि गामि गामिफोराव जोंहा बेबायदिनो ओ जि दानाय एम्फौ फिसिनायफोरखौ जों दासिमबो नुनो मोनो औ बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि दोरोङा माखासे दोरोङा दिनै ओ थांनानै दंबोबाय थायो आरो। बांद्राय गैयाब्लाबो जोङो दासिमबो ए फा एनैखौ ओ नुनो मोननाय जायो आरो
औ औ
आइजो होनोब्लाथ' ओरैनो जोंना आइजो सासे सासे आइजोआनो ओ जेरै ओ ग ओ उन्दै हिनजावसा बेनिफ्राय बेबायदिनो ओ एसे बेबायदिनो हाबा जानाय उनाव मेरला जोंनि सासे आइजो माहारिया गोबां समासाव रल लानायखौ जों माने बिफाव लानायखो जों नुनो मोनो आरो
औ औ बेफोरबायदिनो ओ आइजो आरो ओ हौवा माहारियाथ' जिउआव थांना थायो ओ जेब्ला मानसिफोरा ओ जोनोम जायो अब्ला जोनोम जागोदाननिफ्रायनो ओ मानसिया गिबियावनो ओ बिमा बिफाजोंनो थानानै ओ बिदिनो देरनो ओ लावनो हमो लासै लासैनो मानबायो गिबियावनो गथ' सासे गथ'आ बि बिदिनो मान बायनानै गसङो आरो थाबायथिंनो रोङो बेजों लोगोसे जोंनि ओ रावफोरखौ हारिनि रावफोरखौ गावबा गाव बिमानि रावफोर बेवहाय हौवा आरो हिनजाव मा माहारिनि गेजेराव जेबो फारागथि नुनो दिनै ओ बेफोरबायदिनो ओ जेब्ला सासे गथ'आ उन्दैनिफ्राय ओ बेफोरबायदिनो लाइमोनबैसोसि सिम देरबोयो बिदिनो सेंग्रा सि ख्लानि महर मोन जेराव ओ सेंग्रा सिख्ला जानाय लोगोसे ओ जोंहा गोबां नेमखान्थि दंखायो जेराव हिन्जाव माहारि आरो हौवा माहारियाव मोनसे गोथौ सोमोन्दो जोङो खानानै लानो गोनां जायो जायखौ जोङो हाबा होननानै सिमबो बेफोरबायदि दिनो हाबाफोरखौबो जों जानो गोनां जा मोनसे समाजनि नेमखान्थिनि गेजेरजों बेफोरबायदिनि जेराव जोंहा ओ हाबा जायो आरो बेवहाय हाबा जानानै बेवहाय हाबानि सानखालि जोङो बेफोरबायदिनो रायजो राजाखौ ओंखाम जाहोनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो जेराव जोंहा मोनसे ओ न'खर सेंग्रा सिख्ला सानै हाबा जानायनि उनाव ओ जोंहा मोनसे न'खर दानो गोनां जायो। जेराव ओ गथ' गथ' गथाय न'खर बेफोर गासै खौवबो बें सामलायो आरोना
औ नंगौ ओ बेफोर ओ बेफोरनो जोंनि समाजनि नेमखान्थि नालाय ओ हौवा ओ हौवा हिन्जाव जोंओं बयबो गोरोबलायनानै ओ न'खरखौ सामलायनाय बेफोरनि गेजे जेरजोंनो जोंहा दिनो जोंनि बे ओ समायना बु बुहुमा ओ जोनोम जादों होननानै जों मिथिनो मोनो आरो बियो जोंनि ओ बेखौ जोङो बुंनो ओ मोजाङैथ' बुंनो हाया थेवब्लाबो जेब्लानिफ्राय बुहुमा जोनोम जादोंमोन अब्लानिफ्रायनो सुबुंफोराबो जोनोम जादोंमोन होननानै जो जों मिथिनो मोनो ओ बेनिफ्रायनो ओ जोंहा मोन से सुबुंफोरा लासै लासै फैनानै ओ समाज दानो रोंनाय जायो। बेनि उनाव बेनिफ्राय बिनिफ्राय मोनसे समाज थानानै बे समाजाव थानानै बयबो ओ गोरोबलायनानै ओ न'खरखौ खुङो ओ आइजोफोराल' उम सासे आइजोआ ओ गावनि फिसाय गैयाब्ला गोबां खस्थ' जायो ओ बिनि थांना थानाय जिउआव बेनिखायनो बयबो जोङो उम सासे आइजो माहारिया ओ गावनि फिसायखौ नांथारगौ जायो आरो नङाब्ला जोंहा ओ आरो सा ससे बेवनो जोंहा माने गेजेर ससे यावनो फिसाय थैजायो ब्लाबो गोबां समाजाव ओ माखासे गाज्रि नोजोरैबो नायजानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनिखायनो बयबो जोङो समाजाव हौवाफोर हिनजाव मोजाङै गोरोबलायनानै न'खरखौ खुंनो थाखाय ओमफ्राय ओ खुङोब्ला जोंनि समाजा आरो मोजां जागोन होननानै जों सानो आदा समानै जौगागोन दे बिदिब्ला जोंहा ओ रायज्लायनायनि ओ। समावबो जाबायना। खोनादोंना नोंथाङा? औ दे।
औ खोनादों दे।